अ नोंथां
औ खुलुबाय नोंथां
खुलुमबाय दे नोंथांङा जागायजेननो हायो मानि सोमोन्दै सा रायनो जों दायो
गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय जोङो दा सावरायगोन दोरोङारि ओम आखाइजों हेबनाय ओम जेनेबा दाला सानद्रि बेफोरखौ माजों हेबो माजों मा खालामनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै जोङो दा दाला सानद्रि होनोब्लाथ जोङो औवा जों बानायनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ
औ ओम बेफोरखौ जोङो औवाखौ दाननानै औवाखौ ससे ससे हासनानै जोङो बेखौ बा औवानि सानि बाहागो जिखथु बिगुर बेखौ जोङो जि बेखौ जोङो सैनानै एबा हनानै जोङो बेखौ फिसा फिसा खाथि जिरनानै जोङो दाला सान्द्रिफोरखौ बानायनाय जायो आरो आरो आरो ओम आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि नखरनि जिखिनि नांगौ मुवा बेसाद एबा नखराव नखराव हेफाजाब होथावना ओम बेफोरनि ओम बेफोरजों जोङो नखरखौ सोलिलांनो एसे ओम मोजां जायो आरो
नंगौ आरो बेबायदिनो दाला सान्द्रि बेफोरनि अनगा आरो मा मा हेबो बर रायजोआव हाबा आं नुनो मोनदोंखि सानैसो सुबुंफ्रा जोंनि ओनसोलावनो ओरैबायदिमोन औवाफोर खौ जों सैनानै औवा दाननानै औवाफोरखौ खाथि जिरना फिसा फिसा खाथि जिरनानै बेनिफ्राय जोङो जिरायग्रा मुरा होनना बुङोना गाहायाव जिरायग्राया
औ नंगौ औ
औ मुरा आरो सियेर टेबोल बिदिबो बानायाव नुनो मोनदों आरो गोदो सोरबा सोरबा बा खायफा माखासे नखर रावहा औवानिबो फालां फालेंफोर फालां होनना बुङो बेट औ बेफोरखौबो उन्दुग्रा औ उन्दुग्रा फालेंबो बानायनाय आं नुनो मोनदों आर ना औवानिबो आरो बिदिनो आरो जोङो औवाजों लोगोसे रायदों होनना बुङो जे नोंथाङा मोन्थिगौ ना मोन्थिया रायदों रायदोंजोंबो औ औवाफोर औ सियारफोर टेबोलफोर बिदि बानायनानै बिदि जों बेफोरखौ बानायनानैबो जों न'आवहा बाहायनो हायो नङाबा जों रांखावरिनि थाखाय बा फालांगि खालामनो थाखायबो बेफोरबायदि आखाइनि हेबनाय बेसाद बा बेबायदि मुवा बेसादफोरखौ जों फाननो हायो आरोना अब्लानिया जों रांखान्थि जिबा रांखावरिफोरावहा हेफाजाब होयो बेफोरबो आरो बेफोरबादिखौबो जों आखाइनि हाबा मावनानै बेबायदि औवानियानो होन नङाबा रायदोंजों हेबनायानो बुं बेफोर बादि खामानि मावनानै जोङो गावनि जिउखौबो जों सुफुंलांनो हायो आरो ना। नंगौ। औ आं बेबायदियावबो नुदों गोबां मानसिफ्रा आथिखालावहा बेबायदि खामानिखौ आखाइनि हाबाय जायखौ जों हेन्दलुम होनना ब औ बे हेन्डिक्राफ्ट होनना बुङोना बेखौ हेन्दडक्राफ होनना बुङो बा हेन्ददिक। इंराजियाव बेबायदिहै लुनायखौ दानिया बा आथिखालाव दं मानसिफोर आखाइजों बानायनाय राइदिंजों बानायनाय बा औवानि बानायनाय थाय मा जादों। आथिखालाव ओ गोनोखोआरि मुगा जानायनिफ्राय दावगाबोनायनिफ्राय जों बांसिनखौनो जों ओ लहा बा सोरनि नङाबा प्लास्टिकनि बेफोरबायदिसो जों चेयार टेबोलफोर बानायनायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? औ दंफांनिबो बानायो। आखाइजों औ दंफांनिबो दं दंफांनियाबो बेबो आखाइजोंनो बानायनाय औ आरो जों बेफोरबायाददिखौ जों हेन्डिक्राफ्ट बेबायदि बानायनायखौ नुयोब्ला मोजां नाङो। मानोना बेफोरो जोंनि गावनि मोनसे फिसा फिसा बा नखर मोनसेनि सासे सासे सुबुंखौ जों रां राङारि खामायनाय नङाबा गावसोरनि जिउ सुफुंलांनायाव हेफाजाब होयो। बेफोरबायाददिखौसो बांसिन बायनांगौ आरो बेनिखायनो बे हेन्डक्राफ्टफ्रा गोमालांनो हमदों सोखायनो। जोंनि सरखारारफ्राबो बेफोरखौ ओ गोबां हेफाजाब होफैदों गोबां स्किम दं। बे बेफोरनि थाखायबो आखाइनि हाबा मावनाय बेफोरबायाददि होनानै दायो जों मानसिफोरखौ बा सुबुंफोरखौ सरखाराबो हेफाजाब होबोगासिनो आरो। ना नोंथां? जेरै सासे मानसिया रायदोंनि नङाबा औवानि मा मुवा बेसाद जिरायनाय सियार टेबोलफोरनो होन बा जिखुनु एसे फेसनाव दा देलायनाय सोमजिहोग्रा बक्सु नङाबा ओरै हमग्रा आखाइजों हमग्रा मुवा बेसाद लांग्रा रोगाग्रा खादा ओदि थायो नङा
औ औ थायो औ।
बेफोरबायदि बानायनानैबो गोबां फाननायखौ नुनो मोनो जों दखानफ्राव थांबा गोबां आरो बेफोरो बेसेनफोरखौबो गोबां मोनो मानोना खस्थ' नालाय बानायनायफ्रावहाय
औ
बांद्राय ज बारफ्राव एभलेबबो मोननो थाङा नालाय। बेफोर मुवा बेसादखौ। बेखायनो बेफोरबायदि हेप हाबनानै फाननायफ्रा बांसिन बेसेन मोनो आर ना। औ बेखायनो जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा सेंग्रा सिख् सिख्लाफ्रा बेफोरखौ दायो खामानिफोरखौ सोलोंनो बे खान्थिखौ बे स्किलखौ लाबोनो हायोबा मोजां आरोना जों गोबां रांखान्थि बा राङारि बिथिङाव जों दा दावगानो हागोन नोंथां
नो बुं आरो आरो बेफोरनि अन अनैबो जि हाथायाव जोङो हाथायाव बायनानै मोननाय बे लाइलननि दिरुं बेजों ओ जलंगा एबा बेग बेफोरबायाददि बानायनानै जङो हाथाय बाजार फोराव जोङो फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ
औ नआवनो बानायनो हायो बेफोरखौ
औ आखाइजों हेबनानै औ
औ लाइमोनफोरा बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बांसिन
नंगौ आरो नोंथाङा मोनथिगौनाा बै आखाइजों हेबनाय खुन्दुंजोंनो बानायो खुन्दुं बा फुराना जिफोरखौ सोनानै सिङाव थुलाफोरजों बानायनाय फुथ्लाफोर बानायनाय नुदोंना नोंथाङा? औ मोनसे जोंनि बर हारियावनो सासे दं सोरबा सासे मा नामखौ बावबाय आं बाक्सानिबो खोमा बिथाङा बेबायदिनो बिथाङा मोनसे जांख्ला स्टुडियहोननाय मोनसे बानायदों आखाइजों बानायनाय औ बेबायदिनो जोंनि बर हारिनि दखना गाननाय फुथ्ला सोरबा ना जेखाइजों ना गुरनाय बेफोरबायाददि फुस्ला आखाइजों बा नायनानै बिथाङा गोबां मुंदांखाबो जादों बेफोरो मोनसे मोनसे आखाइजों बानायनाय लाायमोन आरो बिथाङाबो बियो औ बिथाङा मोनसे बि दिन्थि आरोना लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेबायदि आखाइनि हाबा मावनानैबो गोबां जौगानो हायो होननानै नोंगौ थियैनो जोंबो बा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बेबायदिनो गावबा गाव आथिङाव गसंनो हानाय बेफोरबायाददि खामानिखौ मावनांगौ आरो बा सोलोंनांगौ नंगौ। औ आरो बेबायदिनो दं मेरला दङ आरो ओ जेखाइ, खबाइ हेबनायजोंबो जायो। नंगौना नङा। आथिखालावथ बेबायदिनो ना गुरनायफ्राबो एसे एसे खमायलांनो हमदों खोमा जेखाइ खबाइआव दा आजिखालि फिसा फिसा जेखाइ खबाइबो हेबनायखौ नुनो मोनदों आखाइजों। बेफोरो डेकरेसननि थाखाय जायो आरो ना जिखुनु हाबा। हाबा मेल मिथिंफोरावहाय। बेफोरखौ डकरेसननि थाखाय। बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो।
औ नंगौ।
नङा होमबा नोंथां। औ बेखायनो जों बे खान्थिफोर खौ बे स्किलफोरखौ जों सोलोंना लानाया मोजां बेफोरबायदिनो जों। दावगालांनो हागोन ना नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ आरो बेबायदिनो नोंथाङा माबाफोर मोनथिबावगोन नामा ओरैबायदि आखाइनि हाबा मावनो हानाय बा जोंनि बर हारिनि ओ बेफोरबायादिनो ओ। आखाइजों मावनो हानाय खान्थिफोर दं नामा बा।
औ दङ औ औ बरफोरनि आखाइ। जों बानायनाय आरोबाव गोबां आगजुफोर दङ जेरै सेन खखा बेफोरखौ जोंङो हेबनानै जोंङो ना हमनाय जायो आरो नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ ना हमनाय जायो आरो बेफोरखौनो जेरै दाला सान्द्रिफोरखौ होयो बेफोरबायदिनो सेन खखाफोरखौबो बिदिनो बानायनाय जायो आरो।
आरो नोंथां मोनसे जोंनि बर हारियावहा बा जोंनि आसाम हादोरसानि मानसिफ्रा ना हमनायाव बाहायो। नोंथांमोननि जायगायाव माब बुंगोनथाय बे। मुवाखौ जेरै। ओ नङा। ओ मोनसे निजोरा बोहैबाय थानायाव दै बोहैबाय थानायाव बा बलानावहा दै बोहैबाय थानायावहा बेहाय सेन सानो थाखाय बे गासैबो नाफोरखौ बारहोआ जाथों होननानै बेवहा माबा होयो सिरिन सानाय होनना बुङो औवानि। फिसा फिसा फिसा औवाखौ खानानै बेयाव होबथेजोबो आरोना। खाजोबो आरो बे ना औ। जोंङो सिरिन खानाय होनना बुङो जोंनि। जोंनि जायगायाव औ माने अब्लानिया ना मासे सो बारलांनो हाला आरो। नाओरै साइडआवहाय। औ दैआ ल बारलांसिगोन।
औ दैयाल थांसिगोन नाया बारलांला आरोना।
नाया बिथिं बारलांनो हाला बेखायनो बिथांमोना सेनजों दै बोहैलाङो नालाय नाया। बे नाया सेनाव हाबना थायोसै। गियो आरोना। जोबायदि बेखौ मा होनो नोंथांमोननि जायगायाव सेबसां नंगौ जोंनि जायगायाव सिरिन होनना बुङो बेखौ सिरिन सानाय औ आलदा आलदा नाम आलदा आलदा मुं आलदा आलदा जायगा नंगौ नङा औ। बेनो आरो बेबायदिनो गोबां दं आरो नङा होमबा
औ औ।
औ। जेरै जेंगाय होनना बुङो जोंथिं मोनसे ना हमग्रा एसे सान्द्रि औ सान्द्रि बायदि गुवारखो होनो आरो ना जेंगाय औ जेंगाय होनना बुङो गुवार मोनसे सान्द्रि बायदि
बाहायो
नोंसिनाव बाहायो नोंथांमोनावबो
औ जोंनावबो औ जेखाय औ औ जेबो बाहायो जेरै आस्रा जे बेफोरखौ बाहायो आरो नफोरावनो बानायनानै खुन्दुंजों हेबनानै बानायो जोङो
औ नंगौ नोंथां आरो नोंथाङा नाफोर हमनो रोङोना रोङा
औ नाथ ओरैनो आङो हम बाय हमनायलाय बिदि थेबो थांबाय थाया आरोना हमनो रोंगौ रोंनायालाय
नंगौ दं आरो बिदिनो दिबा औ दाथ नैया बोथोरा अखा हानाय बोथोर दा सेन सानानै बा खखा सानानै ना हमनो हासिगोन साननैस
औ औ सेन खका सानानै जेनेबा दै जमा थानायफोराव ओरैबायदि ओ खांख्राइ अमा खांख्राइ साम बेफोरखौ खननानै मोनजालायसिगोन आरोना गांजेमा बेफोरखौ
औ जोंनावथ नोंथाङासो एसे सिखाव मख हरदोंमोन फान सानाय होनना बुंओना जों फेसा नेवलाय एन्जरफोरखौ सायो बेबोथ आख थायनि हाबा मोनसे फानखौबो जों गाव हारसिं नआवनो बानायो नङा होमबा
औ औ औ नंगौ
औ बेबो बेफोरखौ हेन्डिक्राफ्ट खोबो होनजायो आरो आं औ बेबादि बानायनानै बेबो गोबां मैहुर खालामदों मानसिफ्रा बा सुबुंफोरा जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा गोदोनिफ्रायनो नंगौ जोंहा
औ समाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला जोङो रायलायनाय खिनिखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा।
नोंगौ नोंथां नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनाय जाबाय दिनै। बर' हारिनि ओयबायदि। ओरैबायदिबा जोंनि गान्नाय जोमनायनिफ्राय लानानै जोंनि दानाय लुनाय आखाइनि हाबा मावनाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा सावरायनानै नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय। नोंथांनि इयुन समफ्रा मोजाङै बारलांगोन होननानै आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबो नोंथां औ बेबादिनो दोन्थनाय जाबाय दे नोंथां गोजोन्थों।